लौ नोंथां। हेल'।
अह नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां आंबो।
औ नोंथाङा दायो ओ फ्रिना नोंथा दायो?
औ फ्रियैनो दङ नों
औ औ नोंथाङा फैबा नोंथांजों मोनसे ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायजायो।
औ औ जोंना आ टपिकआ होनोब्ला जोंना आ बिफां लाइफां आ दानि आरो गोदोनिफ्राय जोङो बिफां लाइफांनि आ सायाव माबायदि सोनारनानै जिउ खुंबोदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै हो दों नोंथाङा
औ थारैनो ओ जों जोंनो बिफां-लाइफां होनोब्ला जोंनो बिफां लाइफाङा जोबोद गोनांथि नङा होमबा नों
औ औ
ओ जेरै जोङो बिफां लाइफांजोंनो जोङो बन बा अर सुनो हायो जों बनजों खाम संनो होनोब्ला अराव संनो होनोब्ला जोंनो बननि गोनांथि ओ बेफोरबायदिनो जोङो बनजोंबो ओ बिफांजोंनो जेब्ला जों बन सिनानै दोनो - जानो अब्ला जोङो बेफोर अर सुनानै जों अर सुनो हायो । आरो जोङो बिफां होनोब्ला जोंनो खोदोम दंफां। खौहाय जोङोथ खदोम दंफांखौ जोङो बाथाम हानानै जोङो न' लुनायावहाय बेखौ बाहायनो हायो आरो नोंथां।
औ औ औ मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ एसे मोजां था जायगायाव थांनानै रायलाय।
खोनादोंना नों थां
औ औ दासो खोनादों दासो खोनादों नोंथां
औ ओ जोंनो खोदोम दंफांखौ होनो खोदोम दंफांखौ होनोब्ला जोंनो खोदोम दं फाङा जोङो ओ जेरै जोङो न' लुयो जोंनो ओ ओ थगथा बा बाथाम हानानै जोङो बेखौ न' लुनायावहाय बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ आरो आं ओ बांद्राय ओ दंफांफोरनि बागै बांद्राय नाम मिथिया थेवबो आं नोंथांनि सायाव नोंथांनो फंनैसो फो फोरमायनोसै आं जा मिथियो बेखौ
औ औ फोरमायदो
ओ बिफां लाइफां होनोब्ला जोंनो बै खोदोम आरो जोंनो ओ लाइ दुलुर होनो बेफोरो जोङो जोंनो बन जानायाव जोबोद मस आरो जोंनो मोनसे न' थायो न'आवहाय जोंनो ओ फिफांनि गोनांथि मानो होनोब्ला जोंनो सानदुं ओ जाब्ला जोङो सायहा होयो बेफोर बायदिनो बारहाव वा बा ओ दंफां लाइ फां थायोबा जोंनि अक्सिजेनफोरनिबो गोनां अक्सिजेनफोरनिबो मोजां जायो नङा होमबा नों
औ औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरबायदिनो आं बांद्राय नामखौ मिथिजोबा बेफोरबायदिनो दंफां-लाइफाङा जोंनो जोबोद मदद खालामो आरो नोंथां।
औ औ औ
नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ जोंहा बिफां-लाइफां होनोब्ला जोंहा ओ गोदोनि फायनो दासिमहालागै गोबां सोलायनायखौ नुबोदों जोंहा। ओ जेरै जोङो ओ बिफां-लाइफांनिफ्रायनो जोङो हां लायो हां बोयो ओ बिफां-लाइफां गैयाब्लानो माने ओ मानसिनि जिउआनो गैया होननाय बायदि। बिफां लाइफाङा ओ जेरैबायदि थांनानै थागोन होमब्लासो मानसिफ्रा थांनानै थागोन आरो ओ जोंहा बि बिफां-लाइफाङा गोबां रोखोमनि दङ जेरै फिथाइ जाग्रा बिफां आरो फिथाय जायै बिफां। फिथाइ जाग्राफोरनि बेलायावहाय जोंहा दङ थाइजौ, खान्थाल आमलाइ, ओ खेजुर ओ जेरै ओ गय बिफां आरो गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ दंबावो ओ जेरै ओ सफारि बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा फिफां फिफांफोर दंबावो आरो लोगोसे जे फिथाइ जायै बिफांफोराव जेरै दा जोङो मोननो हायो ओ खराइ आरो सोमलि ओ खोदोम आरो गोबां रोखोमनि फाख्रि बिफां बायदि बायदि रोखोमनि गाम्बारि आरो गोबां ओ रोखोमनि बिफांफोर दंबावो नामफोरखौ एसे ओ बावबाय ओ बे फोर ओ खौ जोङो जायि एबा जाजायै फिथाइफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो लोगोसे ओ गोबां रोखोमनि ओ जोंनि ओ गोदो गोदायनि बेलायावहाय जोंहा गोबां ओ गिदिर गिदिर हाग्रा बंग्राफोर जोङो नुनो मोनोमोन। बेफोरबायदियाव जोंहा गोबां बिफां लाइफांफोर दङमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों, जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां ओ बायदि बायदि रोखोमनि ओ कलेज, फरायसालि, स्कुल बायदि रोखोमनि ओ लामा सामा बायदिफोर ओ कारखाना बायदिफोर बानायनो ओ बानायनायनि थाखाय जोंहा बेफोरबायदिखौ ओ फोजोबस्रांनांगौ एबा बिफां-लाइफां दानफायनांगौ ओ जादों ओ जाय नि थाखाय जोंनि हां लानाय ओ माबा बायदि अक्सिजेन गेसफ्राबो एसे एसे ओ खमायलांदों एबा जोंनि बेफोरबायदि ओ बिफां-लाइफां दानफायनायनि जाहोनावनो उमम गरमनि बिबाङाबो ओ जोंनिया दायो बांबोदों। लोगोसेयैनो जोङो बिफां-लाइफांजों ओ गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि ओ जोङो बानायनो हायो नांगौ जानायफोरखौ जेरै- जोङो नांगौ जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिदिर गिदिर बिफां-लाइफांफोरखौ जोङो ओ बेफोरबायदि बेखौ हाखावनानै बाथाम थबथाब बाहायनानै जोङो न'नि ओ न' बानायनायाव बाहायनो हायो जेरै ओ जोङो न' बानायनो थाखाय जेरै ओ न'आवहाय होनो थाखाय खेमसि ओ फारलें बायदि बायदिफोरखौ जोङो हाखावनानै गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ हाखावनानै जोङो बेफोरनिफ्राय फारलें बायदि बायदि रोखोमनि ओ थिं दोनायफोराव जोङो बाहायनो हायो। लोगोसेयैनो जोंनो ओ नांगौ जानाय गिदिर गिदिर बिफां लाइफांफोरखौ जोंनो नांगौ जानाय जेरै- टेबोल, बेरें सि, सियार ओ आरो गोबां रोखोमनि ओ गिदिर गिदिर टेबोल जोङो गोबां ओ बायदि रोखोमनि जोङो बानायनानै लानो हायो। बेनि गेजेरजोंनो ओ बिफां-लाइफांनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां ओ आरोबाव ओ बानायनानै लानो हाबावो।ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि दानि ओ न'नि बेलाफोरावहाय नांगौ जानाय जेरै- ओ बिफां-लाइफांनि ओ खिरखि, दरजा सौखाट आरो गोबां रोखोमनि ओ भेन्डिलेसन बायदिफोर खौ जोङो बानायनानै ओ बिफां लाइफांनि गेजेराजोंनो बानायनानै लानो हायो। लोगोसेयैनो ओ जोंनि दानि बिफां-लाइफांफ्रा ओ गोदोनिफ्राय ओ गोबां खम जाबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों। जेरै होननानै बुङोब्ला ओ गोदो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ दानफायनो गोनां जायामोन। मानोना ओ गोदो गोदायनि समावहाय गोबां हाग्रा-बंग्रा, गोबां अरनबारिफोर जोङो नुनो मोनोमोन आरो जोङो ओ बेफोरबायदि ओ दानि जुगनि बायदि जोङो स्कु स्कुल, कलेज, फरायसालि बायदि बायदि गोलाव लामा बानायनो थाखाय गोदोनि दिनावहाय बिफां लाइफांफोरखौ ओ फोजोबस्रांनांगौ जायामोन एबा दानस्रांनांगौ जायामोन। जायनि थाखाय गोदोनि समावहाय जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां बिबाङै जोङो नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा बिफां लाइफांखौ ओ गोबां खमै जोङो ओ नुनो मोनो, बेनि अनगायैबो ओ जोंनियाव दायो ओ गोबां रोखोमनि बिफां-लाइफांफोर ओ जोङो ओ नुनो मोनदों, जेरै जोंनि दानि ओ बिफां-लाइफां गायनायनि सान हिसाबैबो जोंहा फालिनो हमबाय, ओ जेरै जोङो बिफां-लाइफांनि सान हिसाबै जोङो बा जुनखौ जोङो फालिनाय जायो। बर'फोरनि बेलायावहाय जोंहा बिफां-लाइफां गायनो थाखाय बा जुन एबा आबहावा सान होननानै जोङो आ फालिनाय जायो। ओ जेरै ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां ओ दानफायनायनि जाहोनावनो ओ जोंनि आबहावाफोराबो ओ गाज्रि जालांनो हमदों। ओ लोगोसेयैनो ओ जोंनि । आबहावायाबो गाज्रि जादों आरो लोगोसे बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानफायाबाबो जोंनि बायदि ओ दानि बायदि एबा दानि बायदि ओ देडेभ्लप एबा जौगाफुनाय । जायगा एबा आ एरि थासारि बायदिफोरा सोलिनाय नङामोन। ओ बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि ओ थासारि एबा जायगाफोरखौ ओ समायना रमायना बानायनो थाखाय जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै ओ गावनि बायदि। नांगौ जानाय ओ हारिनि गेजेराव नांगौ जानाय बायदि ओ फरायसालि दारिमिन बायदि बायदि ओ गोलाव लामा बेफोरखौ जोङो ओ बानायनो हादों। बिफां लाइफां दाननायनि गेजेरजोंसो नाथाय जोंहा बिफां लाइफां दाननायनि गेजेरजों । बिफां लाइफां दानोबा जोंहा ओ खहाबो दङ, जायनि थाखाय जोंहा ओ दायो गोबां गरमनि बिबांङा ओ बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव ङा गरमनि बिबां बिबाङा लासै लासैनो बांबोनो हमदों, लोगोसेयैनो ओ थानो हाया जादों आरो गोबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफांफोरा ओ गोमालांबोनो हमदों। जेरै जोङो गोमालांबोनो हमनाय बिफां लाइफांफोरा जेरै ओ जोङो नुनो मोनदों। जेरै- सिगुन दंफां सिगुन दंफां आरो साल दंफां। आरो गोबां रोखोमनि दंफां दंबावो जेरै- दुना दंफां आरो गोबां रोखोमनि ओ मोजां मोजां मोदोमग्रा एबा बायदि रोखोमनि सिस्टेम बानायग्रा ओ बायदि रोखोमाव ओ ओ अर सुनाय बायदिफ्रावहाय जोंनि। ओ नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजों मोदोमफ्रु बेफोरबायदि ओ मोदोमग्रा बिफां बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गोमालांबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसेयैनो ओ बिफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय जोंहा ओ गोबां मानसिफ्रानो । बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो ओ सुंथानानै दङ। ओ जेरै- गिदिर गिदिर ओ न' बिल्डिं बायदि बायदिफोर बानायोब्ला जोङो ओ बिफां लाइफांखौनो नांगौ एबा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ जेरै- गिदिर गिदिर न' बिल्दिंफोर बानायोब्ला जोङो गुदिनि। बानायोबा हानिफ्रायनो ओ बिफां लाइफांखौ गिदिर गिदिर बिफां लाइफांखौ हावखावनानै जोङो ओ ननि साथारिं बायदिफोरखौ बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओहोम बेफोरखौ जोङो ओ बिफां लाइफांनि गेजेरनि फ्रायनो जोङो सोनारनानै दं आरो। गोजोननाय थाबाय नोंथांजों बिदि बिफां-लाइफांनि सोमोन्दै रायजलायनो मोननानै।
औ औ थारैनो नोंथां औ औ थारैनो नोंथां। नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नोंथांनिसिम।
औ